औ नोंथां औ औ औ गोजान फुंबिलिइ नामनायायखौ जासिग्रोबाय नोंथां। ओ दानिया औ।
फुंबिलि समनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय जाबाय फुंबिलि समनि नोंथाङा बिदिनो जा लोंनायफोर ओंखामफोर जाबाय नामा?
औ औ नोंथां। दानिया अब्ला नोंथां जोङो ओ मा आयदानि सायाव सावरायनो?
जोंना आबहावानि सायाव सावरायनो जों बिफां लाइफांखौ मानि थाखाय ग नांगौ बिफां लाइफां गैयाब जों जिआव मा जागोन। बेनि सायाव जों सावरायनो होननानै आखायाव लानाय जादों बा सावरायजागोन आरो बेनि सायाव नंगौ बिफां लाइफां बिफांनि सायाव एबा बिफां लाइ बिफाङाखौ जों मानि थाखाय गायनांगौ बेब बिफां लाइफां बिफां गैयाबा जोङो जिउआव मा जागोन बिनि सायाव नोंथांखौ एबा नोंथां। थाङा। मिथिनाय एबा नोंथाङा बुजिनाय बेखौ एसे फोरमायग्रोनो थाखाय खलायनाय जाबाय आरो नों
औ औ नंगौ बिफां लाइफांखौथ' जोङो गायनांगौ नोंथां मानो होनबा जोङो हां लानाय जों हां लानाय हां लायोबा जों जोङो अक्सिजेनखौ हां लायो ओफाय हां हगारोबा जोङो कार्बन डाइ अक्साइदखौ हगारो। जुदि जोङो फिफां लाइफां गाया ब्ला अब्ला जों बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेनखौ बोरै मोनो जुदि बिफां लाइफाङा खमायलाङोब्ला जोंनि आबहावाया कार्बनडाइ अक्साइदआ बारा जालांगोन नोंथां। दा कार्बनडाइ अक्सड बारा जालाङोबा जोंनि आबहावायाबो सोलायलांगोन नोंथां आरो जोंनि दा जा जा जा जानि खि बोथोर बे बोथोरा गाैबो सोलायलांजोबगोन आरो नोंथां लासैनो। दा बेनिखायनो जोङो फि बिफां लाइफांखौ गायनाया गोनां जोङो गोनांथार आरो । औ औ नंगौ नोंथां ओ ओरैनो दाथ' जोङो थावन सहराव थाङोब्लाथ' जों नुयो टाउन सहराव गोबां बिफां लाइफाङानो गोबां खम बिफां लाइफाङानो गैया। माने बै जायगायाव आबहावाया गुबुंले। जोङो गामि ओनसोलनिफ्राय जुदि टाउन सहराव गिदिंहैयोबा अबा जोङो बारहावाखौ सोलायनाय नुनो मोनो नोंथां जों गामि ओनसोलाव थायोबा थाजिम बार मोनजायो थाजिम बार मोनो गुसुु बार मोनो। नाथाय जेब्ला जों टा-टाउनाव थांगोन अब्ला जोङो आबहावा बारहावाखौनो जों गरम गरम मोनो मानो। होनबा बेवहाय मानो होनबा फिफां लाइफां खम। फिफां लाइफां गैयिनि थाखाय बेवहाय अक्सिजेननि नारथाया खम जायो। बिनि थाखायनो आबहावाया गरम जायो आरो गुबुंले जायो आरो जों टाउन ओनसोलाव गोबां बायदिसिना कारखाना फेक्टरि बायदिसिना बानायनाय ओ जाय जे जायगायाव नै नैजिब्रै घन्टा उखुन्दै गबाय थायो अब्ला बैफोर जायगायाव बोरै ओ मो मोजां बारहावा जानो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो आं सा सानो जोङो आबहावाखौ जुदि थाजिम मोजाङै लाखिनांगौब्ला जोङो बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारिखौ जों लानांगौ आरो इयुनावबो जोङो फिफां लाइफांखौ गायलांबाय गायलांबाय थानांगौ। औ दा नोंथाङा बे आबहावाखौ लाखिनो मोजां लाखिनो थाखायबा जों फिफां लाइफांखौ माबायदि रोखोमै ओ संरैखा खालामनांगोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ नंगौ
औ दे औ
बुंनाय बायदि बिदिनो जों बिफां लाइफां
गायनांगौ नोंथाङा जि फोरमायलांखाबाय नोंखौ जोङो दं दंफां लाइफांबो जों गायनांगौ नाथाय जों गायनानैल' जोङो जाया। नाथाय जोङो नुयो आब हावा सानफोराव जों गोबां रोखोमनि जों बिफां बिफां लाइफां गायनायखौ जों नुनो मोनो। सरकारि मावखुलिफोराव जोङो बिफां लाइफां जों गायनाय नुनो मोनो बेनो फरायसा सालिफ्राव जोङो माखासे
नंगौ
समयाव जोङो मा खासे
नोंगौ
जों नुनो मोनो ना थाय जों बिफांखौ गायो नंगौ नाथाय बिफांनो नंगौ जेरै जोङो